हेलौ औ नोंथां खोनादों ना मोजाङैनो
औ खोनादों दे नोंथाङा
औ होमबा जोङो मोनसे आयदा लानानै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै जोङो एसे बे आबाद मावनायफोरनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
औ जबोर जोबोद मोजां आयदया नोंथां सावरायजागोनदे
दैज्लांनि आरो मेसेंनिनो मा मा बायदि आबादफोरखौ जोङो मावो बे बेबायदिनि सायावनो एसे आं फोरमायग्रोनोसै आरो औ
आंबो
जागोन जागोन आं होनबा जागायग्रोनोसै जोंहा आबादखौथ जोङो गोबां रोखोमनि गायो बा जोङो आबाद जों जोङो एबा जोङो सुबुं बर' सुबुंफोरा बा बर' समाजनि मानसिफोरा माने बांसिन समावनो आबादनि सायावसो सोनारनानै माने रायजो जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बिसोरो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जों दैज्लां समाव माइ आबादखौनो जोङो गाहाय आबाद महरै मावो मानोना जोंनि गाहाय आदार जाग्रा आदारानो जाबाय ओंखाम बेनिखायनो जोङो माइ आबाद ज दैज्लां बोथोराव ग आबाद महै मावो आरो आबादखौ जोङो माबोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बे आबादखौ मावनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोग्रोनांगोन आरो बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो जोलैनि गोनांथि जायो बे माइ जोलैखौ जोङो सिगां बोसोराव गायखानाय माखासे मोजां बा मोजां मोजां रोखोमनि माइखौ जोङो बेखौनो दोनखानानै होयो बेखौ दोननानै जोङो जेब्ला बे दैज्लां बोथोरा सफैगोन बा खोथिया फोनायनि समा सफैगोन अब्लानिया जों बेखौ बे माइखौनो जोङो दैयाव सोमना दै साननैबा सान साननैबा सान ओंथामजों दैयाव सोमना दोननानै उनाव बोरियाव बोखांना दोननो दोननानै गाजा अरहैयो जेब्ला गाजाया मोजाङै हरनो हरगोन अब्लानिया जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव हालेवनानै हाब्रु खालामनानै लानाय बे दुब्लि फोथाराव जोङो फोनानै होयो फोनानै बेबायदिनो दानसे बबा दानसे खावसेनि उनाव जेब्ला लावो देरो अब्लानिया जों बेखौ फुफिननानै फिन जोङो बे दुब्लि फोथाराव जोङो हाब्रु खालामनानै जोङो बे माइ गायनानै होयो आरो माइखौ गायनानै बेबायदिनो जोथोन लायो बायदिसिना जोङो सम थाम दानालासे जोङो जोथोन लानांगौ जायो बेखौ माइ बिनि दै नांगौ समाव जों दै होनांगौ जायो बा हासार होनांगौ समावाव जों हासार होनांगौ बेबायदिनो जोङो जोथोन लानानै जोङो बेखौ देरहोनानै बिबार बारहोनानै फिथाइ थायहोयो फिथाइ थायहैनानै जेब्ला मोनखाङो मोनोब्ला अब्लानिया जों बेखौ हानानै न'सिम लानानै फैयो दाना फैनानै जोंङो बेखौ मारा होनानै साफा खालामनानै जोङो सान्दुंआव सोर फोराननानै जोङो बोसोरसे जानो जानायनि नांगौखिनिखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै दोनखायो आरो थिनानै दोनखायो बसोसेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बिनि गोबां जानायखौ बा जोंनि बोसोरसेनि लाखिनायनिफ्राय गोबां माने आद्रा आग्लायनायखौ जोङो हाथायफोरावबा बाजारफोराव जोङो फानहैयो एबा फाननानै हरो आरो जों बेनिफ्राय रां मोननो हायो ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनानै लायो बिनि उनाव आरो जोङो बे दैज्लां बोथोरावनो माखासे मैगं थाइगंफोरनिबो जों आबादखौ मावना मावनानै लायो मानोना जोङो न'आव जानो थाखाय बेफोर आबादफोरखौ मावनानै लायो लोगोसे जोङो माखासे समाव एसे गोबाङैनो गायनानै जोङो हा हाथाय बाजाराव फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै बैफोर मैगंफोरखौ मख'नो थाङोब्ला जोङो मैथा गोखै मैथा बांगाल सबायबिमा खांख्रिंखला खुमब्रा जोगोनार बेबायदिनो आरो थारुन बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो बांसिन माने सरासनस्रा गायनाय नुयो आरो जोंनि गेजेराव बा बर'फोरनि न'खरफोराव बा बारि बागानाव जों बेफोरबायदि मैगंखौ गायनानै लानो नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो थारुनफोरखौ गोबां गोबां गायनानै जोङो न'आव जानायजों लोगोसे जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जोङो मेसें बोथोराव आथिखालावथ' माइबो गायो बा गोदोनि समावबो जोङो बै आसु माइ बेफोरबायदि माखासे माइफोरखौ जोङो फुखायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जुखाम आरो सबाय सिबिंं लोगोसे बेसर बैफोरबायदि मैगंखौ माने जोङो फोयो बा गायनानै लायो बेफोरबायदि आबादखौनो जोङो गोबाङै माने मेसें आरो दैज्लां बोथोराव ज जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बा जों बर' सुबुंफोरखौ नोंथांमोननिथिं मा म बायदि मा मा रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां आं फोरमायनो ह दाहहाथ' जोंनियाथ' बर' गामिफोरा
औ।
बा बर' सुबुंफोरा गासिबो आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय एबा आबादनि सायावनो सोनारनानै न'खरखौ सालायबोदों दा जोंहा बेवहाय बोथोरजों गोरोबनानै जेरै मेसेंनि थाखाय गुबुन आफबाद आरो दैलानि थाखाय गुबुन आबाद बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो दा जेरै दै्लाङावहाय जोंहा मैखोमै आबाद होननानै बुङोब्लाथ' माइ आबादानो नोंथां दा बेजों लोगोसे। गुबुन आबादफोर थायो जेरै जाय मैथानि आबाद एबा न'आव जायफोर सानफ्रामबो ओंख्रि संनायाव बाहायजानाय खायसे मैगंफोरखौबो जों गायनानै लायो दा जोंहा दानि माइनि सोमोन्दैथ' बुंलांखाबाय आं बेनि सायाव बुंनांगौ दं होनना सानदि आं दा से गुबुननि सायाव बुंनोसै जुदि जे जोंहा मेसेङाव बांसिन मावनाय आबाद बे जाहैबाय आलु
औ औ
लाइ एबा गुबुन गुबुन मैगंफोर दा जों आलुखौ मा खालामो मोनसे जों बोरि जायगा लानानै एबा जाययाव जों आबाद मावखांबाय माइ आबाद जोबनायनि उनावहाय जेब्ला जोंनि हाया गोग्लैनानै थायो जोंनियाथ' बांसिन समावनो हाया दैज्लां समावल'सो बाहायजानानै बाखि समाव जोंनि हाफोरा्रा ओरैनो गोलैसोनानै थायो। नाथाय जों गुबुन ओनसोलाव नायोब्ला गुबुन ओनसोलनि आबादारिफ्रा बोसोराव। जिनै दानावबो जिनै दानसिम माने आबादखौनो मावबाय थायो बे आबाद मोनसे जौलायबाय गुबुन मोनसे आबादखौ मावबाय दा जोंनिया बेबायदिनो आबाद माइजोबनायनि उन उनावहाय बेबायदि बोरै मोनसे जायगा लानानै गिबियावनो थ टेकटरजों एबा जोंनियाथ' बांसिनानो दासिबो मोसौजों हालेवोन नाय मोौजों हालवनानै लाबाय बेबायदिनो बै हाखौ दुफु दुफु खालामना लानायनि उनावहाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय एबा न'आवनो दोनखानाय जि आलुनि जोलै बेखौ नांगोलजों मोनसे गोथौ गोथौ हाखर बानायनानै बेवहाय आलुखौ दा फबना दोन आरो दा बे फबनाय जोबनायनि उनावहाय साननैसो थानानै बेवहाय जोङो जिगाबफोर एबा मिथिंगाफोर गारनानै होयो जाहाथे गरम जानानै थायो
नंगौ
बेबायदिनो जोङो जायखौ बुङो जाङि खोनाय होननानै जाहाथे दैनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बेबायदि मावनाय जायोग आरो नोंथाङा दानि आं नोंथाबो एसे फोरमायनानै हो जे नोंथांनि ओनसोलाव आरो माइ आरो आलुखौ गारनानै माबायदि आबादखौ बांसिन मावनाय जाबावो नोंथां
औ मावो जोंनि ओनसोलावबो जोङो बेफोर‌ बायदिनो आलु आबादफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरबाय जेरै मेसें मेसें बोथोराव जोङो माखासे बारिफोराव बा जोङो ब दैज्लांनि माइ हाखांनाय दुब्लि फोथारावनो जोङो नाराथिलियाव बेखौ मोजाङै हानानै मा मोजाङै हालेवनानै बै नाराफोरखौ जों बासिना गारनानै बेबायदिनो गोबोरखि हासार बा जोङो आथिखालावथ' जोङो। माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बैफोरबायदि हासारखौ जों होनानै। जोङो ओ गिबियावनो फिसा फिसा जोङो। मा खालामो बेखौ नांगोलजोंबा जों बबेबा माबाजों रुल बोनानै बा हाखर सिन गोथौ खालामनानै जों बेयाव दरफा दरफा गायनानै उनाव फबनानै दोनो आरो बेबायदिनो जोङो गायखांनायनि उनाव आरोबाव एसे देरोब्ला जों बेयाव हा जाबनांगौ जायोबा हाखौ जोङो खोनानै होनांगौ जायो मानोना बे बेदर थांहोनो थाखाय बेबायदिनो होनानै जोङो आरो जुदि बांद्राय गोरान जायोब्ला जोङो बैयाव औ खोनसेफोर जों दैखौ होनांगौ जायो हाया गोरानब्ला बेबायदिनो होनानै जोङो ओमफफ्राय गायनानै जेब्ला बियो देरो लावो ओमफ्राय बि लास्टाव जोबथायाव बियो देर बेरायाव थांनानै देरनानै बिफाङा फैयोब्ला रानोब्ला अब्लानो जों बेखौ बुरनानै गथायो आरो गथायनानै बेबायदिनो जोङो माखासेफोरखौ जोङो नांगौखिनिखौ बा बोसोरसेनि जानांगौ खिनिखौ जोङो लाखिनानै माखासेफोरखौ जोङो फानहरो आरो फानहरनानै बेनिफ्राय ओ रां मोननो हायो बे रांजोंनो जोङो न'खर सालायनायाव गोबां। मदद जायो बा हेफाजाब जायो लोगोसे जोंनि बा न'खरनि माखासे आंखाल नांगौ जानायफोरखौ जोङो। सुफुंनो हायो बेबायदिनो अ नोंथांमोनथिं आरो बेबायदिनो मा माबाफोर आबाद मावनाय दंबावो नामा बि गोरान आबादफोर माइनि अनजायै
औ नोंथां औ जोंनिख जोंनि ओनसोलाव आलुनि अनगायैबो एबा माइनि अनगायैबो
औ
जेरै जाय जोङो बुंनो हागोन भिन्दिनि आबाद एबा जायखौ जोङो हालदै जों जायखौ जायनिफ्राय जोङो हाल्दै बानाय बे बेफोरबायदि आबादखौबो मावनाय जायो बेनिफ्राय आरो खोब माने जोबोद गोबां बिबांनि नङाब्लाबो एसे एसे बिबांनि जायफोर खौ जोङो सानफ्रामबो ओंख्रि जानायाव बाहायो ओरै जाय मैथानि आबाद लाइनि आबाद मुलानि आबाद बेफोरबायदि आबादखौ न'नि सेरावनो एबा न'नि उसुंसेयावनो जोङो मावनानै लानायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां जोंनि बर' ओनसोलफोराव बर' गामिफोराव दा बेबायदिनो रायजो जाबोदों आरो औ आरो नैबेखौबो मावो आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखां दासो थारुननि आबाद मावो म' जोंनि ओनसोलाव
मोनदोंं
बे थारुननि आबाद दानिया जोंनिया बैफोर आबादफोरखौ मावोब्लाबो माने हाथायाव एबा बाजाराव फाननायनि थाखाय मावा बांसिनानो जोंना न'खरावनो बाहायजायो नालाय जों न'खरावनो बेखौ ओ रासायनारि हासार होआलासे मिथिंगामफ्राय मोननाय हासार जेरै मोसौनि खि गोबोरखि बेफोरबायदि ओ हासारखौनो होनानै न'आवबो जायो नालाय जोङो मावो आरो ओ नोंथां बिदिब्ला जोंहाथ समाबो जाबाय उननि समफोराव जों सावरायफिनसिगोन नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां दे
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां